खुलुमबाय नोंथां।
औ नोंथां नोंथाङा दासान्दि मा औ खोनादों नोंथां नोंथाङा माासान्दि मा खालामगासिनो
नै नोंथां आङो आबाद मावगासिनोमोन दासान्दि नै आं आबाद फोथारनिफ्राय दासो फैदों आङो थालिरनि आबाद मावो नालाय नोंथां।
औ।
बेनि थाखायनो आङो थालिर लाफोर मावनानै
नोंथाङ दा बांसिन आबादखौ मावो
आङो थालिरखौनो आबाद मावनायखौनो बांसिन आबाद मावनाय जायो नोंथां। बिदिब्ला आङो नोंथाङाबो आं बायदि
अब्ला औ औ नोंथां नोंथाङा दा थालदिर आबादखौनो बांसिन मावो ना। दा बेनि सोमोन्दै बुंनो हागोन नामा नोंथां।
औ औ नोंथां बिदिब्ला खोनासंदो नोंथाङा थालिर मावनानै आङो जोबोरैनो जिउ खुंबोगासिनो दं आरो नोंथां आंहा साख्रि बाख्रि गैजाया नालाय। बेबायदिनो थालिर आबाद मावनानै नोंथाङाबो इयुनाव जिउ खुंलांनो हागोन आरो ना बे आबादखौ आं ओरैनो आंहा माइ आबाद दंखायो आङो माइ आबादाव बांसिन गोसो होनाय जायो। ओरैनो आंहा न'आव आंनि आखाइ खरस दिहुनो थाखाय संख्रि फानलुनि नाम दिहुननो थाखाय। आङो बे थालिर आबादखौ बानायनाय जायो आरो नोंथां
आं बेखौ न'नि आंनि अनसुलि बिसि आरो आंनि सानै आंगोनि फिसाजोंनो आङो बे आबादखौ मावनाय जादों आरो नोंथां। नोंथाङा गिबियावनो थालिर आबाद मावनाया गोरलैसो इसिबांबो गोरा नङा आंहा दा बिगानै बा बिगाथामनि जखौ थालिर आबाद मावबोगासिनो आरो बेबायदिनो आङो गोबां मुलाम्फा बानायो थालिर फिथाइ फाननानै थालिर बिफांनि बिफांखौबो मा होनो खारदे बानायो आङो। बेनि उनाव बिनि थास बेयो मा होनो। थालिर बिलाइ फानो आरो बेबायदिनो थालिरनि मैखुनखौ फाननानै आङो। रां खामायगासिनो दं आरो नोंथां। बेबायदिब्ला थालिर आबादखौ बोरै गायो नोंथाङा खोनासंदो।
औ नोंथां
गिबियावनो नोंथाङा आबाद। आबाद मावनो थाखाय नोंथाङा मोजाङै हालेवग्रनानै लादो जेरै जोङो माइ गायनायाव हालेवो बेबायदिनो हालेवदो बे जनाव नोंथां आबाद फोथारखौ मोजाङै साफा खालामदो आरो जाहाथे बेंकफोर बेन्दों बेनला हाग्रा मज'नो मोना बिनि उनाव नोंथाङा बे हालेवनायजोंनो लोगोसे गोबोरखिखौबो होफादेरखानो हायो आरो बांसिन मोजां जायो आरो बेनि उनाव नोंथाङा मा खालामदो लारि लारि लारिनो हाखर जावलांदो आरो नोंथां हाखर जावलांखांनायनि उनाव नोंथाङा थालिरनि फुलि नांगोन आरो बे थालिरनि फुलिखौ नोंथाङा लाबोनो हागोन सोरबा गामिनिफ्राय जायनि आबादा थालिर मोजां फिथाइ होयो बेखौ नायनानै लाबोबा मोजां जायो आरो नोंथां बिदिनो नोंथाङा हाथथाय बाजाराव फाननानै मोननाय नार्सारिनिफ्रायबो बायनानै लाबोनो हायो आरो नोंथां जेब्ला नोंथाङा लाबोखांनायनि उनाव बेखौ मोजाङै गायलांदो गायलाखांनायनि उनाव नोंथाङा हाखौ मोजाङै फबनानै होनांगोन आरो नोंथां। नङाब्ला हाखौ मोजाङै फबबाबा मा जायो माब्लाबाफोर एखनबा बोथोरा सोलायनानै अखाफोर हायोब्ला बै अखानि दैया रोदायाव थांनानै जमा गोबाव सम थाबाय थायोब्ला रोदया सेवो आरो नोंथां नोंथाङा गोबां खहा जानो हागौ आरो नोंथां बेबायदिनो थालिर फुलिया फांसेयाव जिबा रांनिफ्राय थामजि रोजासिमहालागै दङ आरो नोंथां गाहायनि फुलिया फिसा फिसाया दामनि फिसा फिसानि बेसेना खम जायो मा बेबायदिनो गिदिर बेसिबांनो गिदिर जागोन इसिबांनो बिनि बेसेनाबो बांलांबाय थागोन। बेबायदिनो नोंथाङा थाम मिटार एबा ब्रै मिटार गोजान गोजानाव गायलांनांगोन आरो नायनो मोजां जायो नोंथाङा जुदि दिरुं बोनानै गायोब्ला सिदा सिदानो साब हा सा जालाङो आरो नोंथां। बेबायदिनो थालिरखौ जोथोन लानांगौ आरो गोबां खस्थ' जायो थालिर जोथोन लानायाव जेरै नोंथाङा गेजेर गेजेर दै सोनानै होनांगोन आरो। बेबायदिनो जेरै नोंथाङा दै सोनानै होयो आ थालिर आबादनो जेरा थाल बोथोरा रानस्राव जायो खरान बोथोर अखा मोनै जायो बेबायदिनो नांगौनि बारा दै होबाबो नोंथाङा मा खालामनांगौ बै दैफोरखौ नोंथाङा जावफ्लांनानै गुबुन साइदजों हरनांगौ आरो नोंथां मानो होनबा नोंथांनि आबादा नांगौनि बारा दै मोनोब्ला बे आबादा गाज्रि जायो बेनि उनावहाय जोंहा दंबावो बै माखासे एमफौफोरजों जोंहा जेंनाजों मोगा मोगि जानांगौ आरो नोंथां। बेनि थाखायनो एम्फौ जायैनि थाखायनो जोंहा मुलि सारनानै होनांगौ आरो थालिर बिलाइयाव नङाबा थालिर बिलाइखौ जाग्रा एम्फौ दङ मोनसे रोखोमनि बेखौ माबानानै फुथारनाय जायो आरो मुलि होनानै बेनि उनावहाय आरो मा खालामनांगौ मा होनो बिफांखौ नोंथां। मानो थाखाय फिथांनिफ्राय मोजां फिथाइ मोननो थाखाय भिटामिन होनांगौ आरो माबायाव फरास नाइट्रजेन बिदिनो पटास बेबायदिखौ नांगौ आरो थालिरनि बिफांनो जाहाथे गोमै खोमै गोजौ गिदिर जानानै बांसिन बिबांनि फिथाइखौ होयो आ बेबायदिनो नोंथाङा थालिर बिफांखौ मोननो हागोन से बोसोर एबा नै बोसोर नि गेजेरावनो फिथाइ मोननो हागोन आरो नोंथां आंथ' बेखौ फायखारिनो हरनाय जाया। आंनो ला हाथायाव थांनानै फानहैनाय जायो आ बेबायदिनो आंनाव दङ आरो सिनि साम्फा मालभक ओमफ्राय थालिर ओंख्रि जाग्राबो दङ ओमफ्राय थालिर दावखा होनो ओंख्रि जाग्राखौ ओमफ्राय ओरैनो बै मा होनोमोनलाय आथिया थालिरा बेबो दङ आरो आंनो जिरायनानै फानो माबाखौ थालिरखौ बेनि थाखायनो आंहा बांसिन मुलाम्फा जायो आरो संख्रि फानलु बायनायाव आंहा गोबां सुबिदा आंनो सहाय होयो एबा मदद खालामो आरो बेजों लोगोसे आंहा ओरै थालिरनि मैखुन फानबावो आरो बेखौ बिराद गोबां बिबांनि बेमारिफोरा जायो आरो नोंथां मा होनो बेमार आजार जा नायाव बेखौ डक्टरानो जानो होयो बेयाव आइरन केलसियाम गोबां बिबांनि मोनो होननानै मानसिफ्रा मालाबा मालाबा आंनावनो न'आवनो फैनानै थालिरनि मैखुनखौ लानानै थाङो आरो ओमफ्राय जेब्ला थालिराखौ दानफाय खाङो आङो थालेरखौ दानफायखांनायनि उनाव आङो मा खालामो फिथाइ मोनखांनायनि उनाव आङो बेजों खारदै बानायनाय जाबावो आरो नोंथां जायखौ जोङो दोरोङारि जानाय दोरोङारि खा दोरोङारि ओंख्रियाव बाहायो जेरै अनला बानायनायाव बाहायो जोंहा जेरै सबायाइ बानायनायाव बाहायो बेखौबो आङो मा खारदै बानायनानै आ मा होनो हाथाय बाजाराव फाननो लाङो आरो नोंथां मालाबा मालाबा आं हाथाय बाजाराव लांलायनांगौनि दोरखार गैया मानोहोनबा आं मोजां बिबांनि गोबां कुवालिटि होनायनि थाखाय गोबां सुबुंफ्रा आंनि न'खरावनो फैनानै लांफैनाय जायो आरो नोंथां बेनोसै नोंथां आंनि थालिर आबाद मावनाया जेब्ला नोंथाङा फोरमायदो नोंथाङा दासान्दि मा खालामगासिनो दं नोंथां
आंबो दासान्दि आबादखौनो मावनानै दङ दा
मा आबाद मावदोंबा नोंथाङा
दा आबादफोरनि गेजेराव आङो नारें खागजि आबादखौनो बांसिन मावो
अ बिदिब्ला नोंथाङाबो फोरमायना होदो आंबो जाहाथे इयुनाव मावनो हायो
औ नोंथां फोरमायनो हागोन आङो नारें खागजि आबादखौ नैजि बिगाफ्रामसो मावो आरो आं इयुनावबो बेखौ बारायलांनो सानदों आरो गुबुन गुबुन आबादफोरबो आङो मावफायो दा नारे खागजि आबाद खौ आङो बांसिन मुलाम्फा गोनां साननानै लायो आरो आंनि हाजों गोरोबनाय बायदि मोनो आरो बेयो सामलायनोबो गोरलै जायो आंनि थाखाय बेनि थाखायनो आं बे नारें खारजि आबादखौ मावनो लायो आरो बेखौ आं मावगासिनो दङ आरो बेजोंनो आं मुलाम्फा जागासिनो दं बेनि गेजेरजों आङो न'खरखौ जौगाखांहोलांनो हादों आरो आङो गुबुनखौबो बेनि गेजेरजों फोरोंलांनो हादों गुबुनफोराबो आंनि न'आव फैनानै आंनाव सुबुरुन लाफैयो आं बिसोरनोबो फोरमायो बेबायदिनो जोंनि ओनसोला बेबायदिनो नारें खागजि आबाद मावनानै जौगाखांनो लादों दा बेनि गेजेरजोंनो बयबो सुबुंफोरा गामिनि ओनसोलनि सुबुंफ्रा आंखौ साबायखर बावो आरो बिसोरबो आंनो माखासे सुबुरुनखौ होफिननो दा आं बे नारें खागजि आबादखौ बोरै मावनाय जायो आं बिनि सोमोन्दै नोंथांनो फोरमायलांनो सानबाय गिबियावनो नारें खाखसि आबादखौ मावनो थाखाय मोजां हा सायख'नानै लानो गोनां जायो मोजां हा होननानै बुङोब्ला दै थायै जायगा जानो नांगोन दै थायै जायगा जानानै बेहाय गोजौ जायगा जेराव दै थाया बेबायदि जायगा जानो नांगोन आरो बे बे हाया बांद्राय रान सावद्राय जानो मोननाय नङा बेबायदिनो बालाबारिफोरा बे नारें खागजि आबादनि थाखाय गाज्रि सरासनस्रायै मोजां हा जेराव बालानि बिबाङा खम बेबायदि हानो नारें आबादनि थाखाय मोजां नारें आबादखौ मावनो जोङो जोलै सायख'नानै लानो गोनां जायो जे बे जोलै सायख'नाया जोंनि जायगानि जोलैयानो मोजांसिन बेयो गोलाव आरो गेदेर जायो गोलाव गोलाव महरनि जायो बेखौ जोङो सायख'नानै लानो हायो मानो होनोबा बेनो साबसिन जानानै दङ दा सा नदिनि थाखाय बेखौ जोङो बिफांनि उजिनिफ्राय सायख'नो हायो नङाब्ला खलम होनानै बानायनोबो हायो
जेखियानो जाया मानो खलम होनाय एबा उजिनिफ्राय लानाय बे फुलिखौ जोङो हालेवखानाय हायाव गायनो थाखाय थाग थियारि खालामनानै लानो हायो जोङो बेबायदि गायनो था थाखाय मोनसे थि थि जान्थाइ जानो नांगोन मोनफ्रोम बिफांनि जान्थाया हमनानै लाना लायोब्ला जोङो दाइननिफ्राय जि
फुड गोजानाव लायोब्ला मोजां मानो होनोब्ला बेबायदि जायोब्ला हासार दैनि बिबां आरो बारनि थांलाय फैलाय जानाय एबा बार मोननाय बियो थोजासे बिबांनि जायो आरो बेबायदि गायोब्ला फिथाइफ्राबो बांसिन थायनो हायो दा बिनि अनगायैबो जोङो गायखांनायनि उनाव जोङो माखासे जोथोन लानो गोनां जायो जेरै हाग्रा गुदि बिफां गुदिखौ बिफां गुदिनि हाग्राखौ जोङो फोसाबनानै होनांगौ आरो बेबायदिनो बेराम आजार जायोब्ला बेखौ जोङो जोथोन लानो नांगौ सम सम मुलि सारनो गोनां जायो ओरैनो नारेङाव बेरामफोरा खम बिबांनि जायो नाथाय एखमब्ला माखासे गुदियाव एम्फौ अरनाय बेफोरबादिबो जायो जेरै बिलाइ रोमोनांनाय बिलाइ खंख्रि खंख्रि जानाय बेफोरबो जायो। गुबै बेफोरखौ दै खम जानायनि थाखायबो बुंनो हायो। मानो होनोब्ला बे समाव दैया जुदि खम जायोब्ला बे बिलाइ खंख्रि जानाया जायो। बेखौ मुलि बाहायनायनि गेजेरजों नङाब्ला दै होनायनि गेजेरजों बेखौ फोसाबनानै लानो हायो। बेबायदिनो हासारफोरनि गेजेराव नों जोङो रासायनारिक हासार बाहायनो हायो रासायनारिक हासार बाहायोब्ला बांसिन बिबांनि मुलाम्फा जानो हायो नङाब्ला फेसेव हासार बाहायनोबो हायो फेसेव हासार जायोब्ला बिलाइफ्रा सोमखोर सोमखोर जानानै थायो आरो दै दैनि बिबांखौनोबो जोङो बांहोनो नांगौ। दैनि बिबांखौ बांहोयोब्ला फिथाइ थायनायाबो बांसिन जायो। बेबादिनो हासारखौबो मोजाङै होन नांगौ आरो फोसाबनायाबो मोजां जानांगौ